हेलौ अ अ नोंथां खोनादों नोंथांजों आङो जेनेबा देहा देहानि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों आरो जेनेबा मा मा मा मा खालामब्ला जोंनि देहाया मोजां जायो बा डक्टरनाव थाङालासि नो जोङो न'आवनो एसे एनै जेनेबा फाहामना लानो हायो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथांजों। दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना जे जोंनि देहाया जेनेबा मा मा खालामबा मोजां जायो मोजां
औ देहाया थ मानसिनि जिउनि सबसे गेदेर बुस्थु जेनेबा बेसाद होनना जोङो होननो हायो। देहा गैयाबाथ मानसिया जेबो जाया दिनैनि जुगाव।
औ
आरो देहाखौ जोङो डक्टरनाव थाङालासिनो मोजां लाखिनोबा जोङो ओ जेब्लाबो आरो टाइम मोननायावनो सम मोननायावनो जोङो बियाम खालामना लानांगौ जायो। ब्याम खालामनाया जोंनि थाखाय मोजां होननाबो मिथिगौ। आरो जोङो माखासे बिलाइफोरबो दं जिजों जोङो ए से एनै फिसा फेनला प्रब्लेमखौ जोङो फोजोबस्रांनो हायो जेरै निमखौ जोङो माननायाव होयोबा निमा जोबोद गुन गोनां।
औ औ
एल'बेरा एल'बेराखौबो जोङो स्किनफोरनि प्रब्लेम जायोबा होयो। आरो आङो गोबाङानो नुदों इउटुबानो जा ससियेल मिडिया जा बेफोराव एल'बे खौ जेब्ला जोंना आखाइफोरा थाव गुदुं गुदुं दै गुदुं नांनानै थिफुयो अब्ला एल'बेराखौ होनाय जायो। हानानै आरो जेरैहा ओ हाइजें हाइजेंखौ जोङो गोरना बोरैबा मोनब्ला माने ओ मालाबा गगा मोननायजों स्रां मोना ना गोरनाया
औ औ
बेयावबो देनानै लोङोब्लाबो आरो गोथाङै जायोब्लाबो माने हानानै जायोब्लाबो स्रां मोनो इखौ आङो गावनो हमदांना मोनो।
औ
आरो जेरै दा थुलुंसिखौ मिथिगो नोंथां?
औ औ मि
औ थुलुंसिखौबो दै गुदुङाव सोमनानै लोङोबा आरो देनानै लोङोबा जोङो
गगा मोननायफोराव स्रां मोनो होननानै जोङो मोनथिनो मोनो।
औ
औ नोंथाङा एसे फोरमायदो नोंथाङा मा मा मिन्थि
औ ओरैनोथ' बेराम गिदोरफोर खौ जेनेबा जोङो गामि ओनसोलाव थांनानै फाहामनो हाया फाहामनो हाया डक्टरनाथ' थांथारखानांगौ ओरैनो गामि ओनसोलाव फिसा फिनला जेनेबा गुजुनाय जायोब्ला मौरोसिजों ओ थुलुंसिजों सेफ्लेना लोंब्ला स्रां मोनो बेनिफ्राय उदैफोर जेनेबा एसे एनै सायो साबाय थानो साबाय थायोब्ला ओ सोमफ्रेम बिजौजों नैबे ओमफ्राय ओ सेेवालि सेेवालि बिलाइ बिजौजों एसे फुदुंनानै लोङो आरो आरो सोमफ्रोम बिलाइजों साहा बादि फुदुंना लोङोब्लाबो डाइबेटिसफोराबो एसे जेनेबा बांनो हाया होनना बुंनाय मिथियो आरो जोंनि ओनसोलाव माने औ जोंनि ओनसोलाव
हेलौ औ औ खोनादों दे औ नोंथां
बेनिफ्राय एनदा होनना बुंनायखौ मिथिगोना नों थाङा एनदा एनदा थारा औ ओइ औ खुरु खुरु जायोब्ला खुरु जायोब्ला एनदा आथाखौ माने हुब्लिना लायो आरो जोंनि जा
एन्दा आथा
औ एनदा आदथाखौ एनदा जे आथा ओंखारा होमबा
औ औ औ
हुब्लिना लाब्ला एसे खमायो आरो बेबादिनो नुनो मोनो आरो माबा माबि बिलाइ दंबयो
उम
जेनेबा जायो लोङो आरो जेनेबा
औ औ औ आरो आङो बारसे बिबारखौ मोनथिगौ मोनसे बिबारखौ
नयनतरा होननाय बियो आरो प्रेसार सुगारखौ ओ मोजां लाखिनायाव लोंनाय जायो होननानैबो आं खोनानो मोनदों एसे
अह
बि नंगौना नोङा खोथाया जायखि जा गोबांखौनो लोंनाय खोनादों ओमफ्राय मोजां मोनदों होननानैबो खोनाफिनदों आरो
अ अ जानोबो हागौ सुबुंफोरा लोङो जिहेथु
औ औ औ ओरैनो नोंथाङा ओरैनो बिलाइ माबाफोर माखौ माने नोंथांनाव नोंथां मोननिथिं हेफाजाब होनाय मा बुस्थुआ नोंथांखौ देहानि जेंना गोलैनायाव मा बिलाइफोरा नोंथांखौ हेफाजाब होनाय
जोंनि आइजोफोरा जे मोनसे पिरियदस जाया होमबा बेयाव जे खायफाना उदै सायोना उदै सायो माने उदै सायोब्ला जेनेबा जानायनि सिगां साननै सानथाम सिगाङो नैबे उम सोमफ्रेम सोमफ्रम बिलाइनि सोमफ्रम बिलाइखौ होनानै सा लाल साह बादि फुुंदुंना लोङो ब्ला माने गैखाया जाखायो आरो आं गावनो फरमान मोनदो
साफादबो होयो नामा ना होआ
सापाद होआ नोंथां कालारानो माबा जाखायो लाल सा बादि जाखायो
औ औ औ औ औ
बेनिफ्राय थुलुंसि निम बेफोरनो थुलुंसि इफोरो थुलुंसि आरो बे बे मरसिया गुजुबब्ला एसे मोजां जायो आरो
औ औ औ
निमफोराबो मोजां जायो माने गथ'फोरा फिलौ जाया ह होनबा निम होबा गैया जायो आरो एसे खमायो
औ नंगौ नंगौ औ
बेबायदिनो फिसा फिनलाखौो गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा फाहामना लायो आरो जोंबो मोनबाय नोंथांनि ओनसोलाव आरो फामनाय माबाफोर जों मिथिजानाय माबाफोर दंबोयो नामा
बेखौ माबाखौ मिथिगौरा सजना सजना औ सजनाखौबो
भिटामिन प्रटिन कार्बहाइद्रेटस मोनो होननानै आं मोनथिदों आरो जोबोद मोजाङै नाथाय प्रेसार गोनां सुबुं फोर बेखौ जायोब्ला प्रेसारखौ बारायो होननानैबो खोनादों
सजनाय बांसिन केलसियामनि थाखाय मोजां होननाय आंबो खोनादों
औ औ नंगौ जाय नोगो बिथांफोरा केलसियाम आरो माखासे दुरबल हेमग्लबिन गौयैफोरा जानायाव आङो हेफाजाब होनानै खोनादों
जों
मा मा
सामब्राम गुफुरा
औ औ मिथिगौ नोंथां
मानोना जायोब्ला प्रेसारा एसे ल जायो होननानै आं खोनादों आरो
औ औ
औ आरो जोंहा दङ मा होनो बेखौ आमला फिथाइया आरो भिटामिन सि दं नालाय माखासे जेरै
दं
बेयाव आमला जायोब्ला म मोखांफोराबो मोखांनि माबाफोर जेरै पिमपोल्सफोर जायोबा हामो होननानैबो आङो खौरां मोनदों
उम
जानो‌ हागौ
आरो नोर्सिं नोरसिं नोर्सिंखौबो आङो माने एसे आ उदै हजम जानायाव जायो होननाबो खोनादों नाथाय आं हजम जानायाव जायोखौ नोंगौ बायदि मोनाखै माने खोनादोंसो
नोरसिं बिलाइया हानायफोरनि थाखायबो मोजां नंनाय आंबो खोनादों नोंथां
अ
आरो बे खिफि बेन्दों जे बुङो जोंनिथिं पाद्रि लथा होनना बुङो दा नोंथाङा बेफोरबो लोमजानायफोराव दुरबल जायोब्ला एसे मोजां जायो होनना बुंनाय खोनादों आंबो माने जायो आरो जोंनिथिं दुरबल जायोब्ला जायो
उम आरो नोंथाङा माबा मा होनो बेखौ नारें खारजिनि बिलाइखौ साहा फुदोंना लोंनायखौ खोमादोंब्ला जानांगौ
औ खोनादों आं
अ बेखौ लोङोब्लाबो गगा मोननैफोरा खारो होननानै आङो खोनादों आरोना
अ अ आरो नारें कारजिनि बे बेगर जे गैया होमबा बेगर ओ बिनि बेगरखौबो बिनि बेगरखौ एसे बिगुर जिरनानै नाफ्लेनानै देनानै सिनि लगायनानै जायोब्ला माने ओइ फिलुफोरा गैया जायो आरो आं बेखौ जानो मोनदों आरो औ औ जाफैदो बहुत गोखा जायो हो निफ्रायथ' गाज्रियाथ' जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजाङानो प्रेसारफोरनि थाखायबो मोजां आरो जेनेबा गरम बोथोरावबो मोजां जायो लोंनो बे सबि थरबि एसे एनै खम खालामो
उ उ उ
बहुत मोजां
औ
निफ्राय नों
नोंथां औ होननाय नोंथां अ नोंथाङा ओरैनो नोरसिंफोरखौ मा माजों जान गोथाव मोनो
नोरसिंखौ ओरैनो आंथ' दाउ बेदरफोरजों जल जायोब्ला जल सङो आरो दायो इनिफ्राय आलु फ्रायबा बायदि फ्रा एवनायफ्रावबो होयो दालिफ्रावबो होयो आरो बेबायदिनो जायो नोंथाङालाय
आंनिथ' नोरसिंखौ आङो दुङोब्ला जलजोंबो मोनो आरो अमाजोंबो गोथाव जायो अमा मेजेमजों
औ औ अमाजों गोथाव जायो होमबा नोंथांजों मिथियि बाथ्राखौ मिथिनो हाबाय आरो रायज्लायनोबो बहुद मोजां
औ गोजोननाय मोनथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनानै दे होमबा नोंथां